अ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा
ओ खोनादो नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
औ नोंथां औ आंबोरैनो दं नोंथां औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ एसे बुंनो हागोन नामा
औ आङो नोंसां नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ ओ जोंनि दानाय लोंनाय होनोब्ला नोंथाङा मा माखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां
आङो बांसिन आं माने बांसिन फिथा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो आरो बांसिन आं फिस्थाइ सामथायाइखो बांसिन मोजां मोनो
औ नंगौ ओ ओरैनो औ
जेरै आपेल आंगुर थाइ थाइजौ लिसु बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो
औ आरो दाथ' गोलोम बोथोरनि दिन। जोंनिया खान्थाल थाइजौ। बिदिनो लिसु लथुकु बायदि बायदि फिथाइ ओंखारबाय नङा होनबा नोंथाङ औ फिथाइ सामथाइनि अनगायै नोंथ बिथाङा जेन'बा ओंखामजों जानाय। ओंख्रिफोरखौ मा माखौ मोजां मोनो
आङो बांसिन अनला ओंख्रिखौ मोजां मोनो अनलाजों दाउजों। ओमफाय अमा बेदर। ना। ओमफायय सबाय ओ ओंख्रि। दालि बेफोर ओफाय बेफोर। बेखौनो आं बांसिन मोजां मोनो आरो जानानै।
औ औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा औ नों नथां आंबो बिदिनो जोंनि बर'निनो अनलाजों दाउ सबायजों साम' बिदिनो बायदि बायदि दालि आलु बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो।
औ।
नोंथाङा एसे बु फोरमायनो हागोन नामा जों माबोरैहाय संनाय जायो
औ सबायखौ माने जों सबायखौ रुग्रोनानै लानांगौ। बेेनि उनाव बेनि उनाव खारै होनानै बेखौ रुबाय थानांगौ आरो सबाय
औ थारैनो।
बेदर बेदर ना होनोब्लाथाय बेदरफोरखौ बेदर। खौ एसे एवफ्रामग्रोना एवफ्रामग्रोना लानांगौ बेनि उनाव बे सबायाइ ओंख्रियाव। होनांगौ आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ ओ बिदिनो ओ जोंथ' थास' मैगंबो जानाय जायो नङा होनबा नोंथां? ओ जोङो थास' थास'निफ्राय जों मा माखौ जा नाय जायो एसे बुंदो नोंथाङा।
थास'निफ्रायथ' जों थास' बिबार जायो, थास' आथिं जायो, ओमफ्राय थास' बिलाइखौबो जो जायो
औ औ थारैनो ओ बिदिनो ओ थास' बिफांनिफ्राय जों गासिखौबो जायो होनबाबो जेबो गोरोन्थि जाया आरो नंगौनो नोंथां? बिदिनो ओ थास' बेदर थास' आथें, थास' बिथरि आरो गासैखौबो जानायानो जाखायो जोङो।
खानाय जायो नालाय।
औ नंगौ जोङो थास' बेदरखौ जों नाजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो आलुजोंबो जाजायो बिदिनो ओ जेरै नोंथाङा जेरै जानो गोसो बेबायदिनो जानो हायो आरो।
औ औ
औ नंगौ आरो थास' बि बारखौ जों अमा बेदरजों एबा नाजों उम नोंथां, ओ नोंथाङा औ
नोंथाङा थास' बिबारजों थास' बिबारजों नाजों संनो रोंगौ ना रोङा?
औ रोंगौ नोंथां।
औ माबायदि स
ओ, औ नो थां थास' बिबार जों नाजों सङो होनोब्लाथाय जोङो फार्स्टआवनो नाखौ एवफ्रामग्रोना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो थास' बिबार खौ थास' बिबारखौ ओ एवफ्रामनांगौ थास'बारखौबो बिदिनो एवनानै दै होनानै जोङो थास' थास' बिबार खौ खारैजोंबो जाजायो थावजोंबो जाजायो आरो जों थावजों सङोब्लाथाय जोङो थास' बिबारखौ बिदिनो ओ एवफ्राम ओ दसे सम एवफ्रामनानै जोङो दै होना होनांगौ आरो बियो गेब्लेबाथाय जेन'बा बिबारा बाहाय रुनाय गेब्लेबाथाय जोङो नाखौ होना होनां औ आरो बिदिनो ओ जोङो दसे सम गोदौ होनानै जोङो जानो हानाय जायो आरो औ नोंथाङा दा ओ नारजिजों अमाजों संनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नारजिथ' जों फार्स्टआवनो जों नारजिखौ माने खार रै होनानै रुनांगौ आरो बेनि उनाव बेनि उनाव दै होनांगौ दै होनायनि उनाव बेदरखौ एवफ्रामनांगौ आरो बेदरखौ एवफ्रामनानै बे ना माबायाव नारजियाव होनांगौ नारजियाव होफानानै दसे सम मान ने मोननायाव लासै बेखौ थांग आरो रनायनि उनाव हम बिदिनो
औ ओ नोंथाङा बिदिनो ओ अनलानि बागै नोंथाङा माखौ साबसिन मोजां मोनो जानानै।
अनलानि बादैथ' आङो सबायजों दाउजों जानो बांसिन मोजां मोनो आरो उम
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंनि आ गोबां फिथाइ सामथाइ एबा ओंख्रिफोर दं जों जायखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो।
उम
नोंथां नोंथांमोननिथिं बिदिनो ओ न'आवनो आब बाद मावनानै बांसिन जायोना बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै जायो नोंथा?
जोंहाथ' बांसिन बाजारनिफ्रायनो बायो न'वाव ए बां माने आबाद मावा आरो जोंहा। बेनिखायनो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै जायो आरो बांसिन
औ औ नंगौ
जोंहाबो बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो ओ जोंहाथ' बांसिनानो न'आवनो आबाद मावनानै जानाय जायो। बि दिनो बेफार फालांगिबो खालामनाय जायो एसे एनै न'आवनो बाजारनिफ्राय ओ ओ उम बुंनो थाङोब्ला जों न'नि न'आवनो आबाद मावनानै मैगं थाइगं जानाया जों मोजांसिन आरो मानो होनोब्ला बाजारनिफ्राय मैगं बायनायखौ बायनाया जोंनिया बिदिनो गोबां मुलिफोर होनायखौ जोंङो मोनजानाय जायो जायनि थाखाय जोंनि देहाया एसे गाज्रियाव गोग्लैयो आरो
ओ
औ नोंथाङा दा ओ औ औ दे बुंनाय नोंथां
बेनिखायनो माने न'आव आबाद मावनाया बांसिन मोजां आरो माने जेबो मुलि- बि बाहायनाय जाया नालाय बेनिखायनो बेफोर न'नि आबाद मावनायखौ जाब्लाथाय देहाफ्राबो मोजां थायो आरो
औ थारैनो ओ नोंथांनि बादिब्ला ओ न'आव गायनाय मैगं जानाया साबसिन ना बाजारनिफ्राय जानाया साबसिन?
आंनि बादिब्लाथ' न'आव न'आव आबाद मावनानै जानाय मैगं थाइगंआनो बांसिन मोजांसिन आरो मानोना न'आव गायनाय न'आव गायनाय मैगं थाइगंफोराव माने बांद्राय बिदि मुलै सारा मुलि बाहायनाय जाया नालाय बेनिखायनो न'आव गायनाय आबाद मावनायफोरा माने मोजांसिन जायो आरो बेफोर मैगं थाइगंफोरा देहाफोराबो थिग थायो
औ
बिदिनो
औ नोंथाङा बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बादाव माखौ मोजां मोनो जानानै?
आं बांसिन फिथाइ सामथाइनि बादाव आङो आं द्रे गन फ्रुइटखौ मोजां मोनो
औ औ नंगौ नोंथाङा ओ नोंथाङा जे औ जानानै माबायदि मोनो
माने बिनि खनाथ' ओरैबायदि मोजां माने जोबोद गोदै बिराद थान्दा मोनो आरो बेखौ जाबा
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां दाथ' थाइजौ खान्थालनि दिन बेफोरखौ जानानै मोजां मोनोना मोना
औ थाइजौ खान्थालखौबो मोजां मोनो थाइजौआबो मोजां आरो बिराद माने देहानि थाख
औ नंगौ औ जोंथ' खान्थाल होनोब्लाथ' जोङो ओ खान्थालनि खखायखौबो जाजायो बिदिनो खान्थाल बेगरखौबो जोङो ओ ओंख्रिबो जाजायो बिदिनो ओ नोंथांमोननि थिं बिदिनो खान्थाल बेगरनि ओंख्रि जायो ना जायानो?
ओ जायो जायो जोंहाबो जायो खान्थाल बेगरनि ओंख्रि।
औ औ। गोबां मानसिफोरानो बिदि खान्थाल बेगरनिबो ओंख्रि जायो, बिदिनो खकायखौबो जायो। जानानै मोजां मोनो आरो।
औ औ।
आ नोंथांमोननिथिं ओरैनो फिथाइ सामथाइनि मा मा बागान दं एसे बुंदो नोंथाङा?
जोंनिथिं बैग्रिं दङ लिसु नि दङ।
औ।
आमफाय खान्थाल, थाइजौ
औ औ।
आमलायखु बेफोरबायदि दोङो आरो।
औ जों ओ बागान होनोब्लाथ' बागान गोदोर गोदोरखौसो बुंनाय जायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि बागानखौ गायनायखौ जों नुनो मोना आरो। बोग्रिखौ बोग्रि बैग्रि बिलाथि होनो जे बेखौ नुयो आरो नुनाया नाथाय बिदिनो ओ थाइजौ खान्थाला ओ जोंनि न' वावनो थानाय बा फांसे फांनै बेफोरदिखौसो जों नुनो मोननाय जायो लेसु बेफोरखो बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि बागानखौ नुनाय जाया आरो। जोङो जि ओ न'आवनो बिफां रज'नानै थायनाय जायो बेखौनो जोङो ओ जानो जाबा जानो सम सम जाबाथाय जोङो खानानै लाबनानै जानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
ओ नोंथाङाबो माबाफोर हो सोंनो सानदोंबा सोंनो हागोन नोंथां।
औ ओमफाय नोंथाङालाय मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो मा बांसिन आरो। बांसिन मोजां सिन माखौ मोजांसिन मोनो?
आंथ' मोजां मोननाया गोबां मोजां मोनो। नाथाय बांसिन मोजां मोननाय होनोब्ला आं थाइजौखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो गोलोम बोथोरावसो ओंखारखायो नालाय बेयो ओ गोलोम बो थोराव जोङो गरम मोनबाथाय थाइजौ गोखै जागोन मा मागोन जायो नालाय जोङो थाइजौ फि थायफोरखौनो गोखै नालाय जानानै जोबोत मोजां मोनो आरो।
औ
औ ओ नों
मोजां मोनो आंबो अ जायो आं। आं माने सानफ्रोमबो जाखायो आरो‌। बेखौ
औ नंगौ
उम
ओ नोंथांमोननिथिं लिसुफोर दंना गैयानो
दङो जोंहा माने जोंहानाव बियावनो लिसु दं आरो फांसे बिफां
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना औ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाहोलांबाय ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
दे होमबा नोंथां दे जागोन उम दे